हेलौ
हेलौ
अ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि।
बिदिब्ला जों दिनैनि सावरायनो लानाय आयदाखौ जागायदिनि। जागायनो हासिगोन ना?
जागायदो।
आ जोंनि दिनैनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय दैज्लांनि आबाद मावनायनि सायाव आरो
औ
आ नोंथांमोनहा गायजेनबायना दैज्लांनि आबादखौ?
औ गायजेनबाय।
आ जोङो बर' हारिया गाहायै आबाद गाहाय हारि नङा होनबा?
औ
जों बर' हारिया गाहायै माइ आबादनि सायावनो जोङो थांनानै थानो हायो आरो माइआनो जोंनि गुबै थांना थानायनि मोनसे फुंखा नङा होनबा नोंथां।
औ।
दा गाहायै जोङो ओ सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जों माइ आबादखौ मा मा ओ खान्थियै मा मा राहायै जों मा मा खालामनानै माइ आबादखौ मावनाय जायो? बेनि सायाव आं नोंथांनाव मोननैसो सोंलु सोंनोसै सोंनो हागोन ना?
हागोन।
आ गाहायै जों माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियाव मा मा खालामग्रोनांगौ? नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होदो।
जों गिबियावनो खोथिया फोनो थाखाय जों हाखौ गिबियावनो एवना लाग्रोनांगोन। एवनानै लानानै हाखौ फोमोननानै औ।
ओं।
लाग्रो नांगोन बिनि उनाव जों खोथियाखौ माइखौ फोनो थाखाय सानथामबा सानब्रैसिम
ओं माने माइलिखौ आरो ना।
माइलिखौ फोनो थाखाय जोङो सानथाम बा सानब्रै दैयाव सोमना दोननांगोन। बेनि उनाव बोखांनानै जोङो मोनसे जायगायाव लाबोनानै लखबना दोननानै जोङो थालिर बिलाइबा हास' बिलाइफोरफोरखौबो जों खोबनानै दोननानै गाजा खिलिनि थाखाय दोननाय जायो।
औ खोबालासिनो दोनबा माबाफोर जागोन नामा मानि थाखाय खोबो?
खोबनायनि जाहोना जाबाय बे गुदुं जानानै जेनेबा दुंखांनानै जों गाजाया थाबैनो ओंखारो बिनि थाखाय जों खोबना दोननाय जायो।
ओ। बेनि उनाव
बिनि उनाव जोंङो सानब्रै बा सानबानि उनाव जोंङो बेखौ बै एवनाय जायगा हायाव जों फोहैनाय जायो।
औ।
फोनायनि उनाव जोंङो से मास बा नै मासनि उनाव जों फुनो हानाय बा गायनो हानाय केपासिटि जाहैबाय आरो।
औ औ खोथिया फोनानै दोननानै जोंङो माइ गायगोन जायगाखौ जों हाल एव थानांगोन आरोना।
मोनजासिम जेब्लासिम हाया मोना अब्लासिम हालेवबाय थानांगोन।
सोंबावनो हागोन ना?
सोंनो हागोन
ओ मा ओ माइ गायनो थाखाय आरो ना माइखौथ' जोंङो खनसे खननै हालेवनानै जों गायजाया खोमा ना
गायजाया
दा जोंङो हालेवजेननायनिफ्राय गायजासिम माने मोननाय थासारिसिम खनबेसे हालेवनानै गायजायो आरो बै हालेवनायफोरनि गुबुन गुबुन मुं दंङना बेखौ नोंथाङा आंनि एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन।
हालेवनायाव गिबियावनो जोंङो फार्सआव खारायगोरो। बिनि उनाव सेकेन नैथि बाराव सामार होयो।
औ
बिनि उनाव थामथि बाराव जोंङो आरो खनसे एवगार बावयो। बिनि उनाव मै होनानै जोंङो लास्टआव फोमोनो हाखौ। इनि उनाव गाय नो हायो आरो
ओम ओ मैबो होयो नामा नोंथां अबेबा गोजौ गाहाय हाफोरखौ समान खालामनो थाखाय?
औ गोजौ गाहाय हाखौ समान खालामनो थाखाय जों मै होनाय जायो।
औ होमबा दा जोंङो बे ओ हा हालेवनायनि सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बाथि बिनिया गुबुन गुबुन मुं दङ आरो ना ओ जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोनना सामार होनाय होम ओ न खारायनाय सामार होनाय बर' होनाय मै होनाय एवगारनाय फोमोननाय ना नोंगौना सैथोना आं बुंनाया?
औ सैथो
आं ओ नोंथांमोनहा नोंथांनि नआव मा मा रोखोमनि माइ गायो
गिबियावनो रनजित नैथियावनो गय बांला थामथियाव परिमल मोनथाम रोखोमनि माइ गायनाय जायो
ओ माइब्रा गाया नामा
माइब्राबो गायो
आरो जोसा
जोसा गाया
ओ ओम नोंथांमोनहा ओ गाहायै बा ओ गासै बेसेबांसो बिगा बा बेसेबांसो गायनाय जायो
गासै जोंहा न'आव दाइन बिगासो आबाद मावनाय जायो।
अ दा बर' हारियाथ' आं गिबियाव बुंलांखादोंमोन आबाद गाहाय हारि नङा होनब्ला? जोङो जोङो गाहायै ओंखामखौनो जानानै थांनानै थायो बर' हारिया ना?
औ
आ जोङो माइखौ जोङो जानो थाखायलथ' गाया नङा होनब्ला?
औ
बेखौ जोङो ओ माइ आबादखौ मावनानै माइ आबादखौ दैखां खांनायनि उनाव जोङो बेखौ माखासे न'आव बोसोरसेनि थाखाय जानो थाखाय थाखायबो जों थिनानै दोनो बेनि अनगायैबो जों न'खरनि रांखावरि बा एसे न'खरनि खरसा दिहुनो थाखाय जोङो बेखौ एसे एनै फाननानैब्लाबो जोङो न'खर खुंनायाव एसेबाबो मदद लायो माने ना माने माइया जोंखौ मदद होयो नङा होनब्ला ओ गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो गाहायै माइ आबादखौनो मावोमोन नङा होमब्लाना? बोरै जायग्लाबाबो बोरै जायगाब्लाबो ओ दलहा जायखौ जोङो गोथौ ना दै थाबाय थानाय जायगाबाबो जोङो माइखौनो गायनायखौ नुयोमोन आरो बर' हा-हारिखौ नाथाय आथिखालाव बोरै जायगायाव जोङो माइ गायनायखौ बारा नुबांलिया नङा होनब्ला
औ
उम जोङो साहा साहा बागान खालामजोबनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ
दा जोङो माइखौहाय गायखांनायनि उनाव दानबैसेनि उनाव जों माइखौहाय हानो हायो एबा माइआ मोननाय थासारियाव फैयो।
जोङो दानथाम नङाबा दान मोनब्रैनि उनाव मोननाय जेरै हानायसिम मोनफैयो आरो दान मोनथामा मोनब्रैनि उनाव जोङो माइखौ हानानै। लाबोनो हायो आरो न'सिम
आंनि मिथिनायावथ' जेनेबा बबेबा माइया ओ ओ गिबिसिन मोनो बबेबा माइया गदाय मोनो खोमा ना?
औ औ बेबायदिनो जाथि लायै जाथि दं आरो बेबादिनो गिबि मोनग्रा उन मोनग्रा औ
ओ माइखौ जोङो हायो ना दानथाम दानब्रैनि उनाव हाखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ माबायदियै नोंथांनि न'खराव बा नोंथांमोनहा बा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै ओ न'आव लाबोनाय जायो।
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो बजा खानानै बाननानै बावखाजों बाननानै लाबोनाय जायो न'आव दोनफैनाय जायो। बिनि उनाव जों दानि गोनोखोआि मुगा मेसिनजों ट्रेक्टरनि मेसिनजों जों मारा होनाय जायो।
औ बजा मानि बेखौ जोङो गाहायै बा जोंनि ओनसोलाव दांगांग्रि होनना बुङो खोमा ओ औ ओ दा जोङो ओ माइखौहाय ना आं माइ गायनाय समाव फैफिनसै आरोना जों गा जोंनि गाहाय आयदायाथ' दैज्लांनि आबादसोमोन नालाय दा मेसेंङावबो हाबदेरनाय जाबाय मानो होनोबा बेजों सोमोन्दो दङ बेजों बे दैलांजों मेसेंजों एंगारनो हालायै मोनसे सोमोन्दो गैया होम ब्ला
औ
जों बेखौ रायल्लायनो थांब्लाबो बेखौ एसेब्लाबो जों हाबफाखायो आरो नोंगौ ना
औ नोंगौ
दा जोङो नोंथांनाव मोनसे खोथाखौहाय सोंनो बावलांदोंमोन
बुं
ओ जोङो माइ गायनायनि सिगां जों आलिखौ दाननानै एबा खोनानै लाग्रो लाग्रोखायो खोमा ना
औ जों गिबियावनो फार्स्ट गिबि एवजेननायनि उनाव खारायजेननायनि उनावनो जों आलिखौ दाननानै खोनानै लाग्रो खायो बिनि उनावसो जों माइखौ गायनाय जायो हाखौबो फोमोननानै
ओ जों आलिखौ खोना लायाबा जोंहा माबा मोनसे उसुबिदा जागोन नामा जों मानि थाखाय आलि खोयो आलि गैयालासिनो जोङो समान गायजोबनो हाया नामा?
हाया मानो होनोबा जोंहा हाया गोजौ गाहाय थायो हाया गोजौ गाहाय थायो मानोना जोंहा दैया मोजाङै मोनाबा माइ आबाद जुदि दैया मोजाङैनो थायाब्ला जोंहा माइआ मोजां बिबांनि मोननो हाया बिनिखायनो जोंहा आलिखौ खोना लानांगौ जायो। आरो दानालासिनो खोआलासिनो दोनोब्ला जोंहा गोबां हाग्रानि थाखाय जोंहा माइया गोबां जेंना नुजायो माइ फिथाइफ्रा मोजां जानो नागिरा
औ जोंङ माइआ गसा बारायनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि जायो नङा होमब्ला
औ औ
ओ दे बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो फोजोबसै ना
औ औ
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांजों ओ बे आयदानि सायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोननायनि थाखाय।
थेंक इउ
गोजोन्थों नोंथां।
औ